लों थां
हेलौ नोंङा खोनादों ना? औ औ औ। नोंथाङा फन हरनायनि ज औ। नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन?
नोंथांनिसिम गो-गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ औ गोजोन मोनाबिलि।
नोंथांमा नोंथांजों आं एसे बरनि नि जा ओम ना नाफाम बुंनाय जायो बेखौ बेनि एसे रायलायनो टेन जि मिनिट टाइम सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां सम होनो हागोन आं बुं नोंथां।
जेरै उम बर'नि ना उम बर' जेरै नोंथां बर'नि नाफाम नाफाम होनोब्ला बेखौ मारै बनायो। बेनि सायाव एसे रायलायनो सानदोंमोन आङो
औ औ औ औ बुं सोंजागोन नोंथां बुं
जेरै ना फामखौ जोङो ओ ओम बिलो एबा फख्रि दै मास जेरै बेफोरनिफ्राय नाखौ हमना ला हमना लाबाय जायो नों। थां
औ माने सारनानैबो औ। सारनानै लाबोयो औ औ गुरनाबो लायबोयो हयथबा। औ औ
औ। बेनि बेनि उनाव बेखौ सायनानै एबा मोजाङै सुनानै बेखौ फोराना दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां औ।
ओम बेनि उनावसो जों जा। थास गुगाय। बा थास' थारा बुङो बे उम थां गोसोम गोस औ जों बे गोसोम थाराखौ होनाय जायो नोंथां बेहाय।
औ औ फोराननाय
थास जा थास औ जा थास आंनि थारायाव थानाय बि ओ उम उम बिगुर एबा। उम बिगाब बेखौ जों गारग्रोना लानाय जायो नोंथां। ब बेनि बेनि उनाव जों जा जा थास बेखौ मोजाङै सुनानै दसे सम आइजें आइजें मोनसे लानानै एबा।
औ औ सानद्रि सानद्रिफोराव सांग्रायफोराव ना साग्राय औ औ औ औ उम औ
जा जोंना थाखानाय एबा जों ओं जा थास ओ थासफोर ओ दसे समनि थाखाय। फोरानना दोननाय बेजों जयै बेखौ देनांगौ ना थां
औ औ देनांगौ औ उवाल एबा दिंखिफोराव
औ औ उलार एबा दिंखियाव देनांगौ नोंथां बेखौ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओं इयुनाव ओं बे गोबाव सम जाजानो थाखाय जोङो बेखौ जयै देनानै बेखौ औवानि हासुं सिङाव सो-सोना दोनजायो एबा जों लारु बा फिथा महरै खौ बेखौ लादु खालामनानै दोनजायो नोंथां।
औ औ बेखौ बार हाबनो हायि बादि। खाथेना
औ औ औ नंगौ नोंथां बेनि उनाव बेनि उनाव बेखौ बार जेरै बार उम बारखाङिनि बा मैखुन खायैनो थाखाय मोजां खाथेनानै एबा बोनथेबना दोननांगौ।
औ औ औ नोंथां
गाज्रिनो सोर बागाना खुगा नाङिनि थाखाय बानलु थाइसे एबा बेखौ हांगार थोब थरसे होनानै दोननाय जायो नोंथां नोंथांमोननि थिं नोंथां नोंथां मोननि ओनोलथिं नाख नाफामखौ बोरै बनायनाय जायो नोंथां?
औ जोंनि दाथ जाथ नों जेरै बुंदों बेबायदिनो जायो ओ दैमा दैसा फ्रुख्रिफोरनि भाय साद गुरनानै हयथबा गुरनानै हयथबा हमनानै बेबायदि लाना फैनानै नै बेखौस मोजांयै साफ साफायै सायनानै सुनानै फोराननानै दोननाय जायो। बेखो ना गिदिरनियाबो साबसिन जायो माने नागिदोना औ बेखौ फोरानना दोननानै बेबायदिनो सप्तासे गाहाम फोरनानै नांगौ आरो
औ औ।
बिसेे बुङो गोसोम थास बेखौ मोजां हानानै फोराननानै बेखौ फोराननायबो जायो फोरानखांनानै जयैनो मोननैखौबो देनाय जायो आरोना औवाल एबा दिंखि फोराव देनाय जायो देना खौ औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो औ ना औ।
औ। औ नंगौग नोंथां खोनादों नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ नंगौ ओम।
एवो बेखौ मिथिगोन नामा नोंथाङा एसेफोरमाय हागोन नामा?
हेल नोंथां।
हेल नों नोंथां औ औ नोंथां एसे नोंथांखौ माबायदि माबायदि स सङो माने, बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
नाफ ओम नाफामखौ माबोरै सङो होनब्ला नों
औ औ सं- माने औ औ औ औ माबायदि जानाय जानाय समाव बेबायाददि संना जायो। औ औ औ।
नाफाम बनायनाय नाफाम बनायनाय टाइमावथ एसे खारै जों जेरै थालिद मादा एबा थालिद बिगुरजो जिरनाय उम जिरनाय जेरै जों अर्गानिक खारै बुंनाय जायो जोंनि बर'नि खारै बेखौथ' होदेरखानाय जायो बेखौ हो होफायाब्ला जों जेरै एवनाय समाव थाव इसे सामब्राम गोज्जा एसे आरो जों जेरै न'आवनो बनायनाय सामब्राम गोज्जा एबा जों नआवनो ल केल ओ लकेल फो फोथाराव एबार आबाद मावनानै मोननाय जो- सामब्राम गुफुर फुर एबा बानलु एबा हाइजें हाइजेंखौबो जों नआवनो आबाद खालामनानै दोनथुमनानै लाखायो आरो बेनि उनाव हाइजेंखौबो जों आ न'आवनो आबाद खालामनानै दोन थुना लायो बेफोर जोंनि अरगानिक मस्ला एबा जों बे फोर अर्गानिक मोस्लाखो जों जेरै उम बा जेरै ना फाम एवनायाव बाहायनाय जायो। जेरै जोङो नाफामखौ एवनोब्ला साराय गंसे मोजां साराइ गंसे एबा सारायाव जोङो थावसे होनानै एबा सामब्राम गोज्जाखो होना नै बेनि उनाव बे ना फाम फिथरखौ एबा ओ नाफाम हासुङाव सोना दोननायखौ एसे होनानै जोङो एव नेव एव नेव नेवमान एवदबनानै जोङो एसे दै होनाय जायो दै होनायनि उनाव जोङो जा जोंनि अर्गानिक आबाद मावनानै दोनथुमना लानाय मस्ला बे मस्लाफोरखौ एसे एसे देनानै जों बे नाफाम गोदौनायाव होनाय जायो नों थां बेनि उनाव जोंनि जा ल केल मोननाय ओम अर्गानिक गंगार दुन्दिया एबा दुन दिया बे बेखौ जों औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना औ बेनि उन बेनि उनाव बेनिनो जों मस्ला मस्लि होखांनायनि उनाव एरना ए एसे एरनानै खोबाब नानानै खारै एसे होनांगौ नोंथां।
औ औ औ गोथाव जायो आरोना नोंथां?
औ नोंथां बेनि उनाव मिलौ मिलौदो ओ जानायाव गोथाव मोननायनि थाखाय आरो जोंनि नआवनो मोननाय बा गायना ना हानाय गंगार दुनदिया बुङो जायखौ जेरै खासिथारिबो बुंना मिथिनाय जायो बेखौ नोंथां। बेखौ-बेखौ होबोलाबो ओ साबसिन जायो आर रो बिनि उनाव जों जेरै दुनदिया बो बुं मोननाय जायो दुनदियाखौबो होफाबा साबसिन जायो नोंथां। नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बिदिनो जायो नामा नोंथां
औ औ बेबायदिनो नों जेरै बुंनाय नाय बायदिनो बेबायदिनो जायोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ खोनादों नोंथां।
औ नों थां नोंथांनि ओनसोलजा माइ गायबाय नामा नोंथां हेलौ नोंथां औ औ औ माइखौ माबायदि गायग्रोनाय जायो नोंथां माइखौ?
जोंनिजाथ' जोंनिजाथ' माइखौ माबायदि गायग्रोनाय जायो हो ब्ला जेरै जोङो ओ जाय खौ बिदान बुङो एबा खोथिया फुहोगोरनायफायसो जागायो जेरै जोङो माइ जेरै जोङो माइ गायनो थाखाय माइलि एबा बि दान बुंनाय जायो बेखौ दोनथुमग्रोना दोनथुमग्रोना लानांगौ दोनथुमनानै उनाव जा जोङो दा बोथोर एबा सिजोन फैनाय टाइमाव बे माइलिखौ जोङो सोमना दोननांगौ। जे हा खर एबा हाखर एबा ओ फुख्रि एबा जायखि जाया दैयावस सोमना दोननांगौ गौ हरथाम एबा हरब्रै सोमना दोननांगौ नोंथां। बेनि उनाव बेखौ बेखौ सानब्रै सानबानि उनाव बोखांनानै बेखौ ओ एसे दै रानहोनांगौ नोंथां। बेनि उनावसो जों जा हालेव ओ बेनि उनावसो जोङो दुब्लि खौ हेवनांगो एब बा खारायना जायखौ जों खारायनाय बुङो। खारायना दोन नानै हेवनानै जोङो बे बिधानखौ खि आइजें गंसे एबा खिरखायाव बा एबा दुख्लियाव लाना नानै जोंङो आखायजों इसे इसे इसे इसे सारस्रिना होनांगौ। थां औ जा जा जों आखाइदो सारस्रिना होनाय माइलि एब बा बिद गियान बेखौ सो जो जिनै एबा जि जिबानि सानसोनि उनाव एसे जौब्ला एब बा नैजि नैजि सान बिनि उनाव जौबा बे मा बेखौनो माइ जेरै उम खोथिया बुंनाय जायो बेखौ अ बे फिथाइखौ ओम खो थियाखौ जोङो फुनानै एबा जोङो आइजो माहारिया एब बा सें सिख ख्ला सिख्ला एबा बिमा माहारिया बेखौ फुनानै सेंग्रा सि ख्ला ज लोगो नांनानै फुनानै एबा जों बेखौ दुब जा दुब्लि गायनो थानाय दुब्लियाव जोङो हालेवना ला लानै एबा मा औम उम बेखौ
औ औ औ गायनो थाखाय औ औ औ फुनै गायनाय जाया आरोना नोंथां औ औ औ जोंनि जा बेबायदिनो मा फाइलिखौ सोमगोरना दोननां गौ बेबायदिनो गोबौहाला से ओ सातदिनसो हाम सोमग्रोना दोननाय जायो बेबायदिनो सोमखांनायनि उनाव बेखौ बो खांनानै ओ बे दुब्लियाव एवखा खाना दोनना हाय हायाव मोदजां बेखौ ओ खा। खादा ख्रा जे बुङो औवा जो हेबनाय खादा बेखो बेजों लाना थांनानै बेखौ सारनाय जायो। आरो गायनो माबा फोनाय जायो आरोना आ। आखाइजों सास सारनांगौ
औ औ नोंथांनि नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जोंनियाथ दा समाबो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथां नेक्स उनाव नोंथांजों लोगो हमलायफिननोसै नों थां गोजोन हामलाय। गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथां नोंथांनि खुलुमबाय।